औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां औ खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
अ नोंथां आं नै जिरायनानै दङ ओ दुगैखांनानै।
आदसा आदसा नोंथां जों दिनि ओ बे समाव माने ओ गेलेनायनि बागै रायलायनो लादों आरोना।
अ नोंथां औ ओ रायलायजागोन दे औ।
नोंथाङा मा गेलेनानै मोजां मोनो?
अ नोंथां आं बे फुटबलखौ गेलेनानै मोजां मोनो बेनिफ्राय ओ भलिबलखौ गेलेनानै मोजां मोनो।
आदसा बेसोर मोननैनि गेजेराव नोंथांनि फेभ्रेटआ मा?
फेभ्रेटआ ओ फुटबलखौ बांसिन मोजां मोनो मोननायालाय।
आदसा नोंथाङा फुटबल गेलेनो मानो मोजां मोनो?
फुटबल गेलेनो मोजां मोननाय ओ मानो मोजां मोनो बेखौथ' बारा मोजां मिथिया बारा मोजां बुंनो हाया किन्तु ओ बिदिनो ओ इन्टारेस्टेड आरो जुदि ओ बहाबाफोर खेला जानाय मानाय नुयोबा लामा फोराव नुलाङोबा माने ला खिनानै ओ जाय गेमा जाय गेम एबा ओ फुटबल जादोंब्ला माने नायलांनो गोसो जायो आरो गारिजों बहाबाफोर थांदोंबाबो नायलांनो गोसो जायो। दिनो लाखिनानै थाथ'नानै नायलांनो गोसो जायो गोसो सिंनिफ्राय ओ गेलेनोबो मोजां मोनो। ओनिफ्राय ओ माने फुटबल गेलेयोब्ला ओ बांसिन जोंनि माया ओ देहानि थाखायबो मोजां जायो एक्सारसाइस जोङो हमनानै ला ओ न'आव जिरायनानै थाबाय थायोब्ला नायनायजोंल'बो जाया जोङो गेलेयोब्ला माने गावनि देहाया एक्सारसाइस जायो नङा होमबा?
औ औ।
औ दा बे एक्सारसाइसनि गेजेरजों जोङो गावनि देहाखौ राफोद मोनो। बेनि थाखाय ओ फुलखौ बांसिन आङो गेलेयो एबा गेलेनायाव मोजां मोनो आरो।
औ आरो मानोना गेलेनायनि गेजेरजों नोंथाङा दिसिप्लिन बा टिमवर्क लिडारसिप आरो जेनेबा टाइम मेनेस मेनखौबो सोलोंनो हायो नङा होमबा बेफोरनि गेजेरजों नों बेफोर गासैखौबो सोलोंनाया माने जोंखौ ओ एस ए स्टुडेन्ट आरो एस जोब ओ खामानि मावग्रा हिसाबै जेनेबा जोंखौ हेल्प खालामो नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
ओ नोंथाङा मालाबा बब्दिनो मोन ओ कम्पिटिसनफोराव बाहागो लाफेरबाय नामा बेफोरबायदि गेलेनायनि?
औ कम्पिटिसनाव आङो औ बाहागो लाफेरबाय लानाया।
औ मा कम्पिटिसनाव थांदोंमोन?
कम्पिटिसना जोंनिया ओ स्कुल टुरनामेन्ट जायोमोन ना ओ जों ओ हाइ स्कुल हाइ स्कुलाव अ फरायनाय समाव मोनसे स्कुल टुरनामेन्ट जादोंमोन बे स्कुल टुरनामेन्टआव जोङो ओ स्टेट लेभेलाव थांनानै माने ओ कवाटार फाइनलाव ओ जेननानै फैदों आरो माने।
ओमबा नों थांनि बे एक्सपिरि एक्सपिरियेन्सखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा बेनिफ्राय मा सोलोंखो? गेम गेलेनानै बोरै मोनखो बेखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोनना?
अ नोंथाङा हागोन हानाया ओ खोन्थानि ओ एक्सपिरियेन्स होननानै बुङोब्ला गिबियावनो ओ मा होनगोन जोङो ओ जेनेबा हमना ला जोङो गाव जिबायदि रोङो ना बेखौ माने ओ जोङो जथेस्थ' होननानै ओ साननानै लाजाया आरो। जेखौ जोङो जों रोंदों रोंनाया जोङो जाय जों मोननै मोनथाम बिदिनो टिमखौ जोङो फेजेनलांबाय। बेनिफ्राय फेजेननानै जे जोङो ओ बयखौबो जे बि दिनो जोङो ओ जेब्लायबो फेजेननो हागोन। जेब्लायबो जोंनो ओ अन खालामगोन बिदि नङा आरो माने। बेफोरबायदि एक्सपिरियन्सखौ जोङो मोन दों आरो माने ओ जिबायदि जोङो सिगां समाव ओ गेलेनानै जिबायदि जोङो बेलेगफोरखौ फेजेनदोंमोन गुबुन टिमफोरखौ फेजेनदोंमोन। जाय गेमाव जोंङो जेेनदों बै गेमाव जोङो ओ अब्लासो बुजिनो हादों। माने जोंनि ओ रोंगौथिया दासिमबो माने ओ इनकमप्लिट माने नां बावगौ होनजायो आरो माने बुहुत माने जोङो गोजौसिमाव आरोबाव सोलोंथाइ लाबावनांगौ। ओ प्रेक्टिस खालामबावनांगौ मर प्रेकटिस खालामनांगोन मरनिफ्राय मर। जेसेबां नोङो हायो ओ बेखौ जोङो आङो माने प्रेक्टिस माबा ओ मा होनगोन एक्सपिरिन्स मोनदों आरो बे समाव। जोङो ओ गिबियाव फेजेननाय टिमफोरखौ सान नायोब्ला माने ओ बै टिमजों रुजुनानै नायोब्ला माने गोबां माने फारागथि दं आरो बिसोरो जिबायदि प्रेक्टिस खालामो बेखौ जोङो ओ बुंनानै बुंसोनो हाया आरो माने ओ आन्दायो आरो ना माने बै समाव जेब्लानाखि नोंनिफ्राय बांसिन प्रेक्टिस खालामनाय जोंनिफ्राय बांसिन बांसिन प्रेक्टिस खालामनाय गोरोंसिन मानसिजों जुदि ओ जुजियोब्ला मुखाब्ला जायोब्ला बै समावसो मिथियो आं मा लेभेलाव दङ बेखौ मिथियो आरो। दा बै समाव ओ आंनि एक्सपिरियेन्सा बिराद माने ओ मा होनदों बेखौ ओ गाज्रि जाहैदों आरो जेनेबा हमनानै ला ओ मोजां जानांगौ होननानै जों सानदोंमोन खिन्थु जोंनि प्रेक्टिस गैयिनि थाखाय जों गावखौनो ओ जेसेबां रों जों बेजोंनो ओ खाफि जेनेब्ला थोजासे होननानै साननानै थानानै जोङो बै समाव ओ माबाहैदों आरो सौथु हैदों।
उम
औ। बेनो ओं
बाद दा नोंथाङा मिथिबाय जानांगौ औ नोंथाङा दा मोनथि थिबाय जानांगौ मा मा एरियायाव नोंथाङा मोजां खालामबावनांगौ माबोरै गेलेबावनांगौ बेखौ मिथिबाय जानो हागौ नङा होम्बा बे खेलनि गेजेरजों। ओमफ्राय दा नोंथाङा आरोबाव इयुनाव गेलेबावबा आरो मोजां खालामबावनो हासिगोन नङा होमबा?
औ नोंथां औ माने जोङो जेब्लानोखि फेलियार जागोन अब्लासो जोङो बैनिफ्राय रोंगौथिखौ जोङो ओ माबाखौ
उम।
जोंनियाव नांगौ जानाय बुस्थुखौ जोङो ओ मिथिनो हायो नङा होमबा नांगौ जानाय खिनिया जोंहा खमिया मा बेखौ जोङो जेब्ला फेलार जागोन अब्लासो जोङो मिथिनो हायो आरो।
उम आतसा नोंथांनि सोरबा ओ‌ माने फेभरेट बिदि गेलेग्रा मानसि दङ नामा?
ओ फेभरेट होनोबाथ' आङो ओ बांसिन जोंनि दा वर्ल्ल्ड कापाव सोलिबाय थानाय
अ अ।
आङो आर्जेेनटिनानि ओ मुंदांखा गेलेगिरि नङा होमबा
औ औ।
औ मेसि जाय माने टेन नाम्बार जार्सि गानो नङा होमबा बेखौ आङो साबसिन मोनो आरो औ।
औ औ।
औ।
स' नोंथाङा इयुनाव बे थांबायदि जाहैनो लुगैयो नङा होमबा?
औ लुगैनाया लुगैयो ओ थेवबो माने ओ लामाया माब्ला मा माबा बायदि लामाथिं ओ माबालाङो बेखौ बुंनो हाया नालाय नङा होमबा? ‌ औ अ औ। गेलेनायखौबो ओ औ नोंथां औ।
दे बुंग्रोदो।
माने ओ गेलेनायनि थाखाय ओ गोसोआ दंमोन खिन्थु माने ओ माखासे बिथिङाव जोंनि। ओ। समाजनि मानसिफ्रा मा ओ जेनेबा न'खरनि ओ। फाइनान्सियेल प्रब्लेमफोरनि थाखाय मा खालामनो हाया जों दावखोनो आग बारायनो गोसो जाब्लाबो हाया आरो औ उम।
आतसा नोंथाङा माने ओ बिदिब्ला ओ गेलेनायखौनो गावनि केरियार बादि बानायनो सानो ना आरो गुबुन केरियार दानो लुबैयो गेलेनायखौ साइडाव दोननानै
अ गेलेनायखौ साइडआव दोननानै आङो ओ‌ गुबुन केरियारखौथ' दानो सानो औ। मानो होनोबा ओ गेलेनायखौ जोङो माबा आङो जेनेबा ओ साक्सेस जाहैगोनखौबो ओ बुंनो हाया बेनिखायनो। गुबुन केरियारखौ माने साइदआव ओ लाफानानै थाखानांगौ। जायो आरो आं गुबुनफोरखौबो बिदिनो ओ मा होगोन एडभाइस होगोन। ओ गेलेनायजों लोगोसे ओ गावनि साइडआव मोनसे जि ओ खामानि नोङो मावनो हानाय बायदि खालामनानै केरियार दानो थाखाय ओ साइदआव माने लांफाखानांगौ जायो बेखौ नांगौ होननानै आङो‌ ओ सानो आरो औ।
आदसा ओ बेफोरबादि ओ गेलेनाय माबानायनि गेजेरजों नोंथाङा माबा बेनिफिट मोननो हादोंना? माबा मुलाम्फा मोननो हादों बे गेलेनायनि गेजेरजों?
बेनिफिटआ औ बेनो औ बेनिफिटआ औ बेनो ओ जोङो‌ आंनि जिउआवथ' आं बेनिफिटखौ इसेबां ओ बुंनो हाला खिन्थु ओ जुदि सोरबा ओ गेलेनानै‌ ओ बेफोरबायदिनो ओ जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलफ्राव जुदि जोङो आगान हैनो हायोब्ला सायख'जायोब्ला सेलेक्ट जायोब्ला माने गोबां माने जोङो ओ बयजोंबो ओ मानिजागोन ओ‌ रेसपन्स होजागोन बेनिफ्राय जोङो ओ न'खरखौबो सालायनो हानायनि जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जुदि आग आगान हैैनो हायोबा जोङो न'खरखौबो सालायनो हानायनि मोनसे प्लेटफर्म जोङो दानानै लानो हायो आरो। बेनिखायनो माने जुदि गेलेयोबा गेलेयोबा माने मोजां फकास खालामनानै गल मोनसे ओ दानानै लानानै साननानै लानानै जोङो गेलेनांगौ आरो गेलेनाय जुदि ओ न'खरफोराव जेबो प्रब्लेम गैयाबा हायो आरो।
औ औ। बे गेलेनायाव मा मा जिराद नांगौ नोंसोरनियाव?
अ फुटबल गेलेनायाव ना?
औ औ मा मा थानांगौ?
फुटबल गेलेनायाव जोङो ओ जिरादखौ होनोब्ला जों मेनानो मा जोंनिया ओ बुट बुट होननाय मोनसे सुस थायो जुथा। बहुद जुथा होननाय जाय जेराव जाय जुथाया माने सिङाव हाथाय गोनां। बेनिफ्राय हाथाइ बायदि थायो जेनेबा बेखौ मा होनगोन ओ खारनायावहाय जोंनिया ओ जोङो स्पिडखौ जेब्ला माबा खालामनो सानो, अब्ला जोङो बेखौ गालिनै बारदि बेयाव मोनसे माबा थायो। बेखौ होनो बुट जुथा जों बेखौ गाननाय जायो। बेजों लोगोसे जोङो ओ सक्स एबा माबा मा होनगौ मुजा मुजा जोंङो गानो। मुजाजों लोगोसे जोङो सेफगार्ड गानो मुजानि सेफगार्ड मोनसे आथिङाव जुदि नाङोब्लाबो ओ सिगांनि आथिंजोंहाय जोंहा ओ माब्लाबा बिदिनो आथिंजों आइथिं नाङो नालाय ओ बेयावहाय जों खौ सेप खालामो आरो बेयो मोनसे ओ आथिंनि ग्रोब मोनसे गाव गावबागाव ज खा जों बायनानै लायो बेयो फारनैथिंबो थागोन बिथिंबो बिथिंबो थागोन।
औ।
बेनि उनाव जोङो ओ किपार थायो जाय किपार- किपारनियावहाय मोनसे किपाराबो जुथा मुजा बे गानखायो। बिनि उनाव कपारनिया मोनसे थाबावो ग्लबस होननाय बे ग्ल खौबो जोङो बेयाव बाहायनाय जायो आरो।
औ ओमफ्राय बिसोरनिया जेनेबा माबोरै मा मा पजिसन थायो बेखौ खोन्थानो हागोन ना? फुटब'ल नि बागै माने आं इसेबां मिथिया आरो ना नोंथाङा गेलेनाय नालाय मिथि नो हागौ ओमफ्राय बेयाव मा मा बायदि माबा थायो जेनेबा सोर सोर मा खालामो बिदिनि माबा जेनेबा ओ थिखानाय माबा थायो नामा जेनेबा।
औ थायो थानायालाय माने ओ
राननानै होजोबखानाय थायो किपारा जाय किपार बियो मा खालामगोन बल बलखौ जोङो किपारा माने गलकियाव थागोन आरो।
हम।
गलकिपार माने जाय कल सोनो थाङोब्ला माने बेखौ बुुबथागोन बेखौनो होनदो जोंहा किपार। बेनि उनाव दङ किपारनि सिगाङाव थागोन जोंहा मा थायो ओ दिफेन्डार होननानै थायो। दिफेडार जाय माने किपाराव गल सोनो फैयोबा माने दिडफेन्ड खालामथारनांगोन आरो बेयो। जोंहा दिफेन्स दिफेन्सआव थागोन माब्लाबा बिदिनो ओ मा होनगोन सोरबा बबा- बबेबा गेलेनायाव डिफेडारा सानै थागोन एबा डिफेन्सा सानै थागोन। बहाबा गेलेनायाव ओ जोंहा सासे थागोन। बेनि उनाव थागोन जोंहा ओ स्ट्राइकार स्ट्राइकारा जाहैबाय ओ बल खौ जेब्ला नोङो माबा खालामगोन ओ गोजौआव लांनानै जोङो ओ मा होनगोन गलखिआव सोहैनोब्ला जाय माने ओ गलकिआव सोहैगोन बेयो‌ ओ सायथ सायथ‌ थागोन आरो‌ सनेकार बेनि उनाव थागोन ओ गेजेराव थागोन